हेलौ नों
औ हेलौ नोंथां
ओ नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ दा?
आंथ ओरैनो दं नोंथां
अ नोंथांजों आं दिनै जानाय लोंनायनि सोमोन्दै रायलायनो हागोन नामा?
जागोन
अ नोंथाङा मा मा ओंख्रिखौ जानो मोजां मोनो?
आं थजोंनि बर नि ओंख्रिफोरखौ बांसिनानो जानो मोजां मोनो होनजायो अनला दाउ ओमफ्राय अनलाजों मेवाइजों मैथा ना आरो सबाय दाउ बेफोरखौ बिराद मोजां मोनो आरो आरो खिन्थु माखासे ओंख्रिफोरखौ माने जाया आरो आङो जेरै नाफाम खिन्थु बर नि ओंख्रिआरो खिन्थु नाफामखौ आं जानाय जाया मानोना ओ बिराद मोनामनाय मोनो आरो आं मोनामनाय हाया ओंखायनो जानाय जाया गोदो उन्दैनिफ्रायनो
अ ओ नोंथाङा बेफोर ओंख्रिखौ माबोरै संनाय जायो बेफोरखौ फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ आं जेखिनिखौ रोंगौ बेखिनिखौ खोन्थानोासै आरो नोंथां।
औ औ
औ जोंथ' मिथिखायो अनलानि थाखाय जों माइरंखौनो सोमनानै दोनो। हरसे जाहाथे बे एसे रुइ गाथों होननानै। खौनो जों संङो नालायथो दाउ होन बा आं जेरै आलुआवबो होनानै अनला बानायो आरो ओ दाउ फोर गैयाबा निरामिस दिनखालि
औ
ट बेनो जों म रुइबा होग्रोबाय सोमनानै आमफ्राय खौ ओरैनो मा होनो मिक्सार ग्राइडारफोराव बा जायफोरा गामियाव उवाल जों बानायो बिसोर देबाय आरो माने फाउदार फावदार बानायबाय आरो बे बुस्थुखौ। ओमफ्राय दैजों एसे मा होनो बुस्थुखौ लगायनानै एसे बिदै बायदि बानायबाय आरो जाहाथे जों बेखौ आरामसे ओंख्रियाव होदेरनो हायो आरोना थ' ओमफ्राय बिदिनो जायफोरा दाउ संङो दाउखौ एवग्रोबाय जेरै जों जेरै जों एवो दाउफोरखौ बिदिनो हालदै हिरि होनानै हालदै गस्ला हिरि होनानै ओमफ्राय बिदिनो एवखांनानै एसे मोनहांबाथाय माने सारायाव दै बुरजा होबाय आरो जोंङो थ' दै बुरजा जाहोनानै बेहायनो जोंङो गोदौबाथाय दैया ग्लाब ग्लाब गोदौबाथाय खायनो जोंङो बे जों अनलानि जे माबा बानाय जों दै बानायदों ओ माइरंजों बेखौ जोंङो लासै लासै एरै एरैनो होलांबाय आरो जाहाथे बे खरा होबाथाय बे माने फिथर फिथर जानानै थायो नालायथो ओंखायनो लासै लासै होबाय आरो जोंङो ओमफ्राय बेखौ एसे गोदौहोनो गोदौनानै होननानै
औ
खारदै होबाय आरो खारदैआथ' बिराद गोनां नालाय बे जोंनि बर'नि ओंख्रियाव। नारजि होन अम माबा होन अनला होन बेफोरावथ' खारदैया बिराद गोनां नालायथो
औ
खारदैखो माने ओ सं होयो आरो रं नांनाय हिसाबै होबाय आरो ना जोंङो आरो बेखौनो जों गोदौहोबाय दसेनो अब्ला मोनबायबो आरो ना माने बारा गोराबो नङा जुदि ओ मोजाङै संनो रोंगौबा जखाफोरखौ मिथिखायोबा इमानबो गोरा नङा जोंनि अनलाया संनो।
औ।
आरो सबा दाउफोराथ' बिदिनोसै जेरै दा दालि संङो। बिदिनो संगोन जेरै अनलाखौ दासो संदों। दाउखौ एवग्रोबाय ओमफ्राय बिदिनो सबायखौ रुग्रोबाय आरो ना ओ एसे बेहायबो खारदै होयो आरो रुनाया माने मोजांङै गेब्लेनायनि सबाया। ओ सोरबा सोरबा हाय होआ जोंहा कुकाराव माबायो नालायथो। कुकारावनो ओ फोमोनो रुइगा होयो ओमफ्राय उनाव एसे खारदै होनानै सागंजों सायो आरोना। जाहाथे बेनि ओ रुइगानाया मोजाङै जादों आरो बेनि जे गोसोम गोसोम बे बिखब थायो बेफोर ओंखारथों आरो।
औ।
थ' बेखौ दाव मोनबाथाय जों होबायबो आरोना बेखौ। रुनानै होबाय आरो ना सारायाव। बिदिनोसै गासिबो संनाया जोंनि बिजोबसै नारजिबो बिदिनो जों फार्स्टआव बेखौ रुइगाहोगोरो दैयाव सोमनानै खारदैयाव माबानानै रुनानै रुयगा होगोरोना जों नारजिखौ फाथो बिलाइ फोराननाय थायो। बेफोरखौ जों रुयगा होग्रो औ गासिबो बिदिनोसै आरो संनायानो जोंना खारदै गोनां जों माने बर'फोरनि ओंख्रियानो खारै गोनांनि ओंख्रि होनजाखायो।
औ आरो मिलौवोबो ना बे खारदै -
औ औ बिराद मिलौवो गोथाव मोनजायो आरो।
औ आरो नोंथांङालाय मा मा ओंख्रिखौ मोजां मोना आरो मानो मोजां मोजां मोना जेनेबा?
अ औ। आं जेरै दासो बुंलांबाय आरो नोंथां आंङो नाफाम जानो मोजां मोना होननानै। ओ जाहोनानो जाहैबाय बिनि मोनामनायनि थाखाय।
औ।
औ। बेखौनो जानो मोजां मोना आरो जेरै नाफामा मोनामो ओरैनो ना गोरानाबो मोनामो खिन्थु जानो हायो आरो बेखौ ना गोरानखौ। गोदो हायसो जायामोन दा जाबाय थायो एफा एनै खिन्थु बारा जाया आरो।
औ आरो
होनो बेनि अनगा आरो आंङो साम' जाया साम'
औ।
औ साम' जाया आरो आंङो ओमफ्राय खुसियाफोर थायोना बेफोरखौ जाया आरो आंङो मारैबा मुगैनाय ओंखारो आरो आंङो।
औ औ नोंथांङा गोथां मैगं थाइगंफोर खौलाय जानो मोजां मोनो ना मोना?
औ गोथाव मोनो मैद्रुफोरखौ संनानै जानो गोथाव मोनो आरोना।
औ आरो जेनेबा ओंख्रिनि अनगायैबो बेलेग। बेलेग जेरै फिथाइ सामथायाइ बेफोरखौलाय मा माखौ जानो मोजां मोनो फिथाइफोरखौ जेनेबा।
फिथाइफोरखौबो बा बोथोरनि जे फिथाइफोर ओंखारो थाइजौफोर। खान्थालफोर बेफोरखौ गोथाव मोनो आरो ना लिसु खान्थाल। थाइजौ, लेरख'।
नोंथााङा खान्थालखौ गोथांखौ साबसिन मोनो ना गोमोनखौ साबसिन मोनो?
आंना गोदो उन्दैयाव आं गोमोनखौ साबसिन मोनदोंमोन आरो दा गो गोथां गोथांद्रायबो नङा खिन्थु एसेसो गोमोन जानो लायोना दानि बे खान्थालफोरा एसे एसे गोमोनहां माहां जायो उम उम। एसे गोदै मोनजायो जे बेफोरखौ
औ दैसब दैसबा मोजां मोनजायोना।
माने गोथांद्रायबाबो माने बारा गोथाव मोनलाय लाङा आरोना।
औ नोंथाङाबो एसे खोन्थालांदो नोंथाङा माबायदि-माबायदि जानाय जायो बा गोथाव मोनो?
आंबो बेफोर बर'नि ओंख्रिफोरखौनो मोजां मोनो। जेरै ओ आं आङो बांसिन नारजि अमाखौनो मोजां मोनो आरो सबायाइ दाउ अनला-दाउ बेफोरखौथ' आं बांसिन मोजां मोनो आरो जानो।
औ औ नोंथाङालाय संफेरखांखाबाय नामा?
ओ सङाखै संनाया ओरैनो इदि एसे फाजा-फुजा बेफोरखौ संनो रोंगौ आरो। जेरै आलु फाजाफोर, दालिफोर बेफोरखौ संखांबाय।
औ औ हानायखिनिखौ रोंब्लानो अरजाया।
औ उनाव नाजालांनोसै।
औ औ औ आरो बिदि बर'नि ओंख्रिनि अनगा माबाफोर दस्रा बुस्थु जायो नामा नोंथाङा?
आङो बेफोरबायदिनो ओ जेनेब्ला हटेलफोराव थाङोबा बेफोरबायदिनो गुबुन ओंख्रिफोरखौबो जानाय जायो जेरै उम बेफोरबायदिनो सालादफोर दालि बेफोरथ' थाखायोनोसै।
औ औ थायो बा बिदिनो फार्स्ट फुडफोर जानाय जायो नामा?
ओं फास्टफुदखौबो आङो जाबाय थानायानो जायो बांसिन ओ बेरायहैनाय जायोब्लाथ' फास्ट फुडखौनो जानायानो जायो आं। जेरै ओ मम' सावमिन बेफोरखौथ' आङो जानो जोबोद मोजां मोनो बिनि थाखायनो जेरावखि थाङा मानो आं बेफोरबायदि फास्ट फुडखौ आं जानाय जायो आरो।
उम उम
बेफोरबायदि फास्टफुडखौ बहाबाबो थाङोबा
औ नोंथांमोना बिदि आंबो जानाय जायो गोदो उन्दैयावथ' बांसिन जानाय जायोमोन दाथ' देरबायनालाय बारा मोजोमला आरो बेफोर बुस्थुआ।
औ बेफोर बुस्थुआथ' आरो ओ देहानि थाखायबो बारा मोजां नङा एक्सुलि
औ औ
औ औ।
ओ
दा जेरै था गोदुं जेरै दा हटेलफोराव जानाय जायो बिदिनो आरो ओरै जोंनि नर्थ इण्डियानि साइडनि ओंख्रिफोरबो बिराद एखमबा-एखमबा जानाय जायो आरो आङो। साबसे बांसिन जानायानो जाहैबाय ओ चिकेन बाटार मासाला जे खौहोनो आरो नान जेखौ होनो बेखौ माने बिराथ जानाय जायोबोना आरो बहाबा ओंखारनांगौ बेखौनो बांसिन बिनाय जायो मानोना जों मिथिखाबाय नालायदो जों जाखांबाय नालायथो। बे गोथाव जायो होननानै जों मिथिखाबाय अब्ला दस्रा बुस्थुखौ माने नायबावनो फैसा लस जानाय बायदि मोनो आरो ना। बेखायनो दस्रा बुस्थुखौ बांसिन जानायानो जाला गोदो उन्दनिफोराव बिदिनो चावमिनफोर
मम'फोर जानाय जायोमोन दाना बेफोरखौ जानोबो जाला। ओमफ्राय देहाफ्राबो मोजां थानो नागिरा बेफोरखौ जानो नागिरबा इमान माने दखानाव सावनाय साव थावजों माजों एवग्लिनाय बुस्थु न'आव संनानै जायो आरो मालाबा मालाबा।
अ औ अ नोंथाङा न'आव ओ फिथा एन्थाबफोरखौलाय बानायनानै जानाय जायोना जाया?
अ फिथाखौ आं बानायनो रोङा नोंथां बिमाया बानायो। बोसोर फैबाथाय औ बिदिनो माने आं खनसे नाजानायनायदोंमोन आरो ओमफ्राय जाजायाखै।
ओ उनावबो बानायनो हागोन नोंथाङा उनाव बानायबाय थाबानो रोंलांगोन दे।
औ औ माने बोथोर फैबाल' फैबाल' बानायनाय जायो नालायथो जोंना बेफोरो।
औ
नोंथाङाबो जायोना फिथा एन्थाब फोरखौ?
औ आंबो जानो मोजां मोनो नोंथां ओ मानो होनबा आं गोदो उन्दैनिफ्रायनो जाबोबाय थानाय जायोना हा
मा मा मा रोखोमनि बानायो नोंसिनि आइमोनहालाय एन्थाबफोरखौ?
बेफोरखौथ' बै गारहायाव जे हमोना लावदुम फिथा होनो। बिदिखौ बानायो ओमफ्रायो बै मोनसे गांलब गांलाब दंना गोलाव गोलाव बानायो एन्थाब होनो जायखौ बेफोरखौनो जानाय जायो आरो। आरो बेनि अनगायैबो थावाव एनाय सिथाव लारु बेफोरखौ जायो आरो औ।
औ औ बिदि आरो बरनि बाथाय।
औ दे बिदिब्ला नोंथां उनाव रायज्लायफिनदिनि।
औ टाइमाबो जाबायना नोंथां। ओ दे गोजोननाय थाबाय दे।
औ नोंथां।